हेल'
हेल'।
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों खोनादों एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों खोमा? अखा मोनोफ्लामबाय दंना। ओं।
थां।
दङो बिदिनो ओंखाम जाखांनानै एसे मान बेरायदो फ्राय लोगोआ मा खालामदों?
आंबो नै जिरायग्लांनानै दङ।
ए ओंखाम जाबाय मोनानि?
जाबाय जानायालाय।
औ औ मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय?
ओंख्रिया जोंना। मा होनो? मैथाजों नासोमोन।
औ औ मैथाजों ना होनायखाय माने आयदाखौनो बे सावरायनायनि आयदाखौ बेखौ लानो लुबैबाय आरो दिनै मैथाजोंनारा मैथा ओंख्रि ओं औ
औ लाजायो दे
ओम लोगोमोना मैथा आबाद मावो नामा
औ लोगो मावो मावनायलाय
औ मैथा गोखै ना गोखा
मैथायाथ' मोननै मोनथाम जाथिनि दं नालाय मोनसे मैथा गोखै माने गोखैसिन आरो बे ओमफ्राय आरो मोनसेया एसे खाथे खाथे जों बेखौ मैथा बांगालि होननानै बुङो औ आरो मोनसे मैथायाथ' आरो मै गोजा
गोजाबो दङ औ गोजाया गोखैसिन जासिनो आरो
औ माने इसे बेखौ माने जानला मोनला जानाय जाया आरो
औ औ खिनाय जाबा औ जोंनावबो बेखौ बाहायो खिनाय जाबाथाय
औ
मैथायावहाय नाया बांसिन मिलौ ना खांख्राइया बांसिन मिलौओ लोगोनि थाखाय
आंथ' गासिखौबो मोजां मोननाय लोगो
ओ ओ
नाजों मैथाबाबो गोथाव मोनो नाजों खांख्रायबाबो गोथा थाव मोनो आरो मैथा गोजाजों आरो एम्फौबाबो आं गोथाव मोनो
ओम ओम मैथाजों आरो खायसे सयाबिन सयाबिनबो एवनानै जायो नङा होनोमबा निरामिस बारायावहाय ओम आंथ' खांख्राइजों माने बांसिन गोथावसिन मानो मेलेम गोनां खांख्राइजोें आरो खां बांसिन गोथावसिन जायो आरो इसे दैसोब दैसोब जाहैयो नालाय खांख्राय जामिनिया खांख्राइ जामिनि सिनाय ना लोगोआ
सिनायो सिनायनाया
औ मोननो थांला औ औ मोननो थांला जोंनावबो बेखौ माने खम जाबाय दाना बिदि मोननो थांला मेलेम गोनांबा बांसिन गोथावसिन जायो आरो खांख्राइ जामिनिया बारा गोरलैआवबो गोथाव जायो। जानालाय।
ओं ओ
आरो खांख्राइफोरा बिदिनो बांद्राय माने गिदिरद्रायबाबो गोथाव जाया एसे देर थां बिदि टाइमनिया मोजांसिन जायो आरो
ओं दोननाय लोगो मैथाजों खांख्राइ खौ बोरै संङो एसे खिनथालाय आं माने संनो रोङा आरोना मालाय संनाय खावनायखौलाय मोनजादों।
औ औ आं आंनि संनाय बायदि खोन्थानोसै आरोना गुबुनाथ' बिदिनो माबायदि सङो माने गावबा गाव नालाय आङो मैथा जुदि भाजा जायो खांख्राइजो अब्ला खांख्रखौथ' जों सा फा खामनानै लाखानांगोन ना होमबा। सो मायो साफा खालामो खारन ओ बेयाव खांख्राइआव बुहुत मैला नांनानै थायो। खांख्राया जिहेथु गुदुं सिङाव थायो। मैला नांजोबो बिनि बिखुं फुं माखा बिनि आइथिंफोरो आइथिंखोथ जाया खिन्थु दाबु खौ जायोना जायाबा नों बिसोरो आं जायो आं
दाबुखौ जायो बै दाबु फिसा फिसाबो थायोना आइथिं आइथिं औ बेग खौे देन जानाय जाया आरो ना
ओ ओ बेखौ गारोनो दाबुखो औ औ बे खांख्राइ मेलमगोनां आंबो बिदिनो संनानै जायो ओमफ्राय आं दा खोन्थालांनो सै बिदिनो ए खांख्राइ बिदिनो साफा खालामनानै दैयाव एसे सोना दोननांगौ बेखौबो आथिंखो सिफायनानै ओमफ्राय आथिंखौ सि खोना दोननानै बिनि जे मा होनगोन बिखो एसे माने बिगुर बायदि थायो जे बिनि साखिजाय बिदै खोबना लानाय माबायाहाय औ बे बिखार बो खारनानै गारनांगौ आरो खांख्राइखौबो मा माबानायनि बहुद माबा दङो साफा खालामनायनि माने माखौ माखौबा माखौबा गारसोनांगौ जायो बिनो ब्रासो माने मोजाङै हुनानै आरो बिखो दैयाव इसे मोजाङैनो सोमना दोन नांगो ओमफाय सोमखांनानै बिदि बेखो सिफायो खावनै खालामो आङो फायनानैहाय माने बांद्राय गिदिर बोरैबाबो बोरैबा नुयो आरो जानो मोजां नाङा ओम दोङो एवबाथाय मस स्ला मस्लि बिदिफोरा माने नांस नो नागिरला आरो गिदिरद्रायबा। फा बिदिनो बिखौ मा बानानै मेलेमखोबो एक्स्रा खामना दोनो। ओमफाय आङो खांख्राइखोहाय एवखानानै लाग्रोयो आरो भाजा एवबाथाय।
औ औ
खांख्रायखौ एवफ्रांनानै लाग्रोयो ओमफाय जेला एव खाङो अबोला सुना लानाय मैथा खौथ' जों सुखानांगोन नालाय मैगं खो न'आव गायनायबाबो जि बा बो बे सुखाना लानानै मैथाखो आसल'थे हायाबाबो जायो। ओं बियो रेबखायो नालाय मैथाया ओमफ्राय हाबा थाय आरो बांसिन बोरैबासो मोनजासि नो मैथाखौ बेबायदिनो खांख्राइ एवनायाव सारायावनो माने होबाय। होनानै बेखौ संख्रि इदि होनानै दसे खोबहाब बानो बियो गावनो रेबलाङो। ओमफायो बियाव दै ओंखारखायो नालाय गावनो थाया ओमफाय बिदिनो खोबहाबना दोननानै ओमफाय नोंनो मा मा मस मस्लि होयो बेफोरबायदि देनानै होजायो आरो गावबा गाव माने माबायदि जानो बेफोरबायदिहाय। है बिदिनो बेव दै होलायाबाबो जायो आरो ओरैनो खोबना माने आरामनो दोनबानो माने मोनां ओमफ्राय गेजेर गेजेर एरनानै होदो। संख्रि नांगोन नाङा बे फोर बायदि खांख्राइ एवफ्रामनायाव ओमफ्रायो हालदैबो होखानांगौ आसलथे। नङाबा बियो कालार जाया आ रं गाब गाया। संख्रि इसेबो होफानांगौ बेफोरबायदि। बेफोरबायदि जायो आरो आंनि संनाया बेफोरबाय दिनो। ओं।
जोंनिथिं लोगो बांसिन खांख्राखो माने नोङो जाबायदि खिन्थादोंना बेबायदि जानो नागिदा आरो बां आलादा जायो। खांख्राय इवनाया। ने खांख्राइखौहाय जोंनिया देग्लि जोबना लायो
ए बिदि देग्ला देग्लिनायखौहाय जोंना रोसि संनानै जायो आरो। बि आरो आलादा जोंना खां फ्राय दिग्लिना जानाय ओमफाय बि खो माने ओ मा होनगोन थिकनिजो सरो बेनि रोसिखो ओमफाया बहुत इनि मेलेमा बहुत थेलेमाथो थेलेमा जायो आरो एफोरबायदि। दे लोगो खोन्थादोलाय।
जोंनिया माने बिदिनो खांख्रायखौथ सुखायो नालाय सुनानै साफा खालामनानै खलथाखौहाय खलथाखौ एक्सट्रा ओमफाय बिनि मोदोमखौ एक्सट्रा इदि दोनसिगोन ओमफाय खलथानिनिफ्राय बे दाबुआ खांख्राइनि जे दाबु थायो बे दाबुजों सोनाय माने मेलेमखौ दिहुनो माने मेलेमखौ दिहुनानै दोनसिगोन दोननानै बिदिनो। बे खांख्रायखौहाय देग्लि जोबसिगोन फुरा माने फिसियो सोरबा बादिया। ना माने फुरा नारसिनानै गेब्लेहोजोबबाय सोरबाबायदिया एसे देज्राम देज्राम खामोन बाय देज्राम देज्राम खालामनानै बिदिनो बानलु संख्रि बायदिसिना सिना होनानै बिदिनो संना जायो आरो।
उम।
मैथाखौबो आं मोनजानाय बायदिबा आरो ना। बोरै सङो आं। मोनथिला! खिन्थु आं जाबायदि मोनजादोंमोन आरो ना। बेबायदिनो ओमफ्राय खांख्राइजोंहाय अह खांख्राइ ओमफ्राय आरो। मैथाखौहाय- बानायो आरो।
बेबायदि संनायखौ माने बुहुत गोबाव जाबाय आरो ना बुहुत बोसोर जाबाय आं मोनजायाखै कारनो दा दा मै-बेबायदि माने खांख्राइ मोननांगौआ माने जाथावना नोङा आरो बे फोरबायदि खांख्राइ मोनला माने दाना आरो बे नोंजे खोन्थादो बे यो माने मा से माने खांख्राइजोथ' संजाथारा बेनि थाखाय बहुद खांख्राइ माने गोबांथार नांगौ जायो जोंनावबो गोदो जायोमोन खिन्थु दा माने खांख्राइ बिदि गैला नालाय संजाला आरो ओम माने आजिखालि बेफोरखौ हमनानै बि दिनो फानो नोङा होमबा? बेफोरनि जाहोनावनो आरो जानांगो जोङो आबाद फोथारावबो बुहुत बायदिसिना माने हासार बिदि बाहायनायनि थाखा यबो जानांगो जोबलांनो
जोबलांबाय औ औ जोबलांबाय माफा मानै मोनबा दानिया आरो बाथोनसो बानायना
बाथोन ओ ओ बाथोनानो माफा मानैखौबो जेन जेन थेनसो मोनो बेफोरबायदि आरो
औ लोगोआ दहयो
ख्राय मोननांगौआ माने गोब्राबसैयानो आथिं बुं
औ औ औ लोगो नोङो दहय यो खांख्राइ जामिनि होनदोंमोनना बियो नुनायाव मा बायदि
बेयो खांखा माने बेफोरबायदियानो खिन्थु बिनि गाबा माने एसे बेलेग जायो आरो बेयो गुफुर जायो। ओमफ्राय इसे सा फासिन जायो बेयो बेलेग खांख्राइनिफ्राय बेखौ नुबानो माने सिनाय थायो बे आलादासिन जाखायो खांख्राया ओमफाय जानोबो बेलेग खांख्राइनिफ्राय माने गोथावसिन जायो ओ बेलेग खांख्राया माने माबा एसे मानो गोरा जायो आरो ना ओमफाय इयान इ बारा माने टेस्ट थाया खांख्राय जामिनिहाय आरो इसे बे माने टेस्ट दङ बे दुइसुब दुइसुब जायो बेफोर बादि बेखो सिनायखायो आसलते बेबायदि दा बेखौ नु नुनो थांला बार ओ
आलादा जायो आरो ना?
आलादा जाहैबाय ब
नुनायाव
उम
ओरैनोथ' बियो गिदिर ना फिसा महरा बेना?
बेयो माने आं बुंनोसो बावदो बेयो बारा देरखाया खांख्राइया एसे मिडियाम साइज जायो बे बारा गिदिर जाया बे खांख्राइया बेलेग खांख्राइया माने बुहुत बोराय जाजासिम बुहुत गिदिर जायोना इसेमान गिदिर जायो बे बिदि जाया आरो
ओ ओ ओ गोजोननाय थाबाय थाबाय लोगो बिदिब्ला दोन
औ औ दे गोजोननाय थाबाय